नोंथां
हेलौ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों।
औ नों औ आंबो खोनादों नोंथां नोंथाङा दा सा। सान्दि माबोरै दं।
आङो मोजाङैनो दङो नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ ओंखाम जाबायना।
औ औ जाखांबाय नोंथां। नोंथाङाबो जाखांबाय ना।
औ जाबाय।
आङो नोंथांखौ मोनसे ओ मोनसे सोंथि सोंनो थाखायसो फन हरनाय जादोंमोन।
औ जागोन दे सोंनो हागोन?
औ जोंनि बर आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो ना गुरना जानानै जिउ खुंबोगासिनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंफोरनानै होनो हागोन ना?
औ हागो- हागोन। माने। बर' हारिनि आइजोफ्रा गोदो गोदाय गोदो गोदायनिफ्रायनो ना गुरनाय हुदाया माने ओ सोलिबोगासिनो दङ। मानो होनबा ओम ना गुरनाय होनोब्ला बर' आइजोफोरा एकदम आखा फाखा होननानै बुंनो हायो। गोदोनिफायनो माने ओ ना गुरनायावहाय माने आखा फाखा। आरो माने दैमा दैमासेफोराव था थानाय बर'फ्रा माने गाव जानो थाखायहाय माने गावनि जिउखौ दैदेनलाङो। थाखायहाय। ना गुरोमोन आरो ना गुरनानै सोरबा सोरबा माने फालांगि फालांगि माने बाजार बा ओ। फोराव हायाबा सबफोराव फानोमोन आरो। बे ना फोरखौहाय। माने आथिखालनि बाय बिदि माने ओ गोदो जेखाय जेखाइजों बा आखाइजों हमनानैनो माने जि हायो एसेबां माने हमोमोन आरो ना हमनाय नाखौ। आ आथिखालनि बायदि बिदिबा मा गोनोखो मुगायाव बाहायनाय बायदि बा आजिखालि इनभारटार होनानै ना हमो। नङा होमबा बेबायदि-बेबायदि माने गोदोनि समाव। गैयामोन आरो ना हमनायावहाय माने बर' आइजोफोरा जि हायो जेखाइ जेखायजोंनो बांस माने बांसिन नुनायावहाय माने हिनजावफोरखौसो हौवाफोरनिख्रुइ हिनजावफोरखौसो बांसिन ना हमनायाव नुनो मोनो। उमनारो। नोंथांनि बायदिब्ला मा माने? गोदोनि समावहाय बर' आइजोफ्रा माबायदि ना गुरोमोन नोंथाङा? जिबायायदि नुबोदों बेफोर खौ बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो ओ ना गुरनायखौ नुबोदों ओ बेयो जोंनि बर'नि मोनसे ओ एंगारनो हायै ओ मोनसे बाहागो ना गुरनाया जोङो बेखौ एंगारनो हाया बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो जों सोलिलांबाय थागोन होननानै सानो ना गुरनायखौ ओ जोंनि बर' आइजो फ फोरा ना गुरनायाव जोबोर आखा फाखा ना गुरनायल नङा जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां खामानिफोरावबो जोबोर आखा फाखाखौ जों नुनो मोनो आरो ओ जोंनो ना गुरनो थाखाय ओ बायदिसिना आगजुनि गोनांथि जायो ओ जेरै ओ हिन्जावफोरनो जोंनो जेखाइ हिनजावफोरा बांसिनानो जेखाइजों ना गुरो आरो आखाइजोंबो हमो आरो ओ हौवासाफोरखौ जोङो ओ गुबैयै जे सेन खखा बायदि लानानै ना हमनायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो बरफोरा ओ गाजा गोमजायै ओखाथि खालानि दैसा एबा दुब्लि खनाफोराव ओ ना गुरनानै गोदोनिफ्रायनो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बिदिनो ओ नाखौ मोनोब्ला जोङो बेखौ गोबां रोखोमनि मैगंफोरदों मैगंफोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोन ना बेफोर जाहैबाय जोङो मैथाजों जायो ओ थाइगिरजों जायो जारि बिलाइ आरो बायदि ओ मैगंफोर खाबथिंनाय खारदै ओंख्रिफोरजोंबो जोङो नाखौ गुरना लाबोनानै जायो बिदिनो जोंनि ओ बर आइजोफोरा एबा ओ हौवा माहारिफोराबो ना हमनानै बा ना गुरना जाबोनानै गोदोनिफ्रायनो जिउखौ खुंबोदों आरो बेफोरखौ जोङो ओ फाननानैबो जों रां खामायनो हायो बिदिनो जों ओ खाथि खाला ओनसोलफोराव आरो ओ गामिफोराव ओ ना गुरनानै ओ जानायखौ जोङो ओ नुबोगासिनो दं आरो
औ नोंथांमोननि बायदिब्ला माने गोदो समावहाय जि जेक आखाइजों बा बर आइजो फ्रा गुरोमोन बा मा होनो खखा बेफोरखौ सायोमोन बेफोरबायदि थासारिखौहाय माने नों नोंथाङा नुनाय बायद माने बेफोर बेफोरबायदि सावगारिया गैगोन ना गैला बेफोरबायदि ना गुरनाय बेबायदि दोरोङारि ना गुरनायफ माने नोंथाङा नुगोना नुवाखै माने बेखौहाय
औ बेखौथ जोङो दासिमबो नुयो नुनायालाय ओ नाथाय जोङो गोदोनि बायदि ओ जोङो ओ नुनो मोनला आरो बियो एसे इसेयै समजों लोगोसे खमायलांनो हमगासिनो ओ जोङो दायो बेखौ ओ खम नुनो मोनो ओ थेवब्लाबो जोङो बर' हिसाबै जों गोदोनिफ्रायनो ना गुरनानै ना हमनानै जायो हिसाबै ओ जोङो बेखौ ओ एंगारनो हानाय नङा आरो बियो सोलिलांबाय थागोन होननानै जों सानो आरो जोङो ओ बिदिनो ना ओ गुरनानै जाग्राखा नालाय बेखायनो जोङो ना गुरनानै जानानै जोबोर मोजां मोनो जोंनि बर आइजो एबा हौवा माहारिफोराबो गासैबो जों ओ ना हमनाय ना गुरनायाव जोबोद आखा फाखाखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनो आरो
औ आंनि नुनायावबो सिगां स समावहाय आं मोनसे थासारि नुदोंमोन माने सिगांआवहाय मोनसे बिल माने माने आं उन्दै समोलोंथाइ बेनो जि नुबोदों माने ना हमनाय मोनसे माने गामियावहाय मोनसे माबा मा होनो बिलो दंमोनहाय। बेहाय माने गामिनि गासैबो रायजोफ्रानो बा रायजो रायजो गासैबो रायजोफ्रानो माने हौवा हिनजावसा गथ गथाय गास गासैबो माने मो उम जेलाहाय माने बे बिलोआ रानोमोनना बेस समावहाय माने ओ ना ना हमनायखौ नुयोमोन आरो ना आथिखालाव माने बेबायदि ना हमनाय थासारिखौनो आङो नुनो मोनाखै माने बे बायदि थासारि औ माने गावबा गाव गावबागाव आथिखालाव मुगायाव माने गावबा गाव गावबागावहाय ओ जा ओ जाबाय नालाय माने बेफोरबायदि थासारि। खौहाय माने बहुत खम खम नुनो मोनसै आरोना जेरावहाय माने जेखायनि सोलायहाय मानसि मानसिफोराहाय ओ मुस मुस्रि लानानैहाय ना हमगोन। बेबायदि माने। बाहायनायखौ ओरैबायदि खम नुबाय माने सिगां समावहाय जेखाय नङाबानो जायामोन ना। आथिखालाव माने जे खाय जेखाइ नङाबाबो बा ओ खबाइखौबोथ' सोरबा सोरबा माने आथिखालावहाय मना थानानै प्लास्टिक माने प्लास्टिकफोर खौसो प्लाषथि। बेनि मनाफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोन सै आरोना जे खाय फोरखौ बुहुद खम नुयोमोन। माबेबा माबेबा जायगाफोराव माने
औ
बेफोर थासारिखौ थासारिया नोंथांमोननि बे ओनसोलफोरावहाय माने गैगोना गैया?
औ दङ जोंनि ओनसोलफोरावबो आरो खाथि खाला बर' गामिफोरावबो जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदि थासारिखौ ओ गोबाङानो दानिया माबे आगजुजों जोङो ना हमनानै जायोब्ला गोरलैसिन
औ औ गोरलैसिन जागोन माने बेखौ साननानै मानसिफोराहाय मानेम एकदम मा ने खेबसेयैनो नाखौहाय माने हमजोबनो बायदि माने बे थ्रि बाहायनानै माने कारेन्ट सर्ट होनानै हमो आरोना आथिखालावहाय बेबायदि मानसिफोरा ओमफाय बेनि था थाखायनो आथिखाल बिलो बा। आ दैमा दै-दैमाफोरावबो दैसाफोरावबो दंग दंला इफोरावहाय माने। नाखौहाय नाफोरखौहाय बुहुत खम जाबाय आरो बेनि खौ जों माने नाब फोर हमनायाबो खम जालांबाय खोमा आं बिदि सानो आरो
बेनिखायनो जोंनि ओ खाथि खाला दै-दैसाफोरावबो जोङो दुब्लि खनाफोरावबो नानि बिबांखौ खम नुनो मोनसै। ओ दानिया गोदोनि बायदि अ हमबानो खेबसे गुरनायावनो जों खबाइसे मोननायनि ओ जारिमिन दं होननानै जोङो खोनानो मोन दों।
औ सिगांनि समाव माने आं खो नानो मोनदोंमोन नाया ओरैबायदि माने एकदम एर एर माने गुरबानो गा माने मोननाय गुरबानो मोननाय दसेनो आदा घन थाफोर माने ना गुरबानो खबाइसे इदि जानाय बायदि माने सिगांनि मानसिफोरनि फ्राय आबै आबौमोननिफ्राय खोनानो मोन दों आरो बेबायदि आथिखालाव थ माने बेफोर नाफोरखौहाय मोनजानोबो मोननोबो थांला मोनजानायबो नंला खोमा माने उ इय-इयुन जोलै फोरा माने ना फिसा फिसाफोरा मा जि मा जिनिस माबायदि माबायदि टेस्ट बेफोरखौहाय मोनथि थिनाय नोंला खोमा माने सालाननि ना फोर जानानै ना
बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओ खाथि खाला गामि एबा जोंनि आं थानाय गामिफोरावबो बिदि ओ थासारिखौ जोङो नुनो मोनो। गासैबो माने ओ माबे आगजुजों जोंङो नाखौ हमोब्ला गोरलैसिन जागोन बेखौ साननानै ओ आथिखालाव ओ जेखाइ ओ खबाय लानानै ओ ना गुरनाय बा ना हमनायफोरखो जोङो एसेबां नुनो मोन ला। खम जालांनो हमबाय आरो।
औ माने बेफोर थासारि खौहाय माने माबेबा भिडिअ' फोरावसो माने उन इय-इयुन जोलैफोरनि मानसिफ्रा माने भिडिअफ्रावसो नुसिगोन आरो बे फोर जेखाय लानानै खबाय लानानै फल' लाना नागुर नाय बेफोर थासारिखौहाय इयुन जोलै फोरा माने भिडिअ आवसो नुसिगोन आरो बि फोरखौहाय नोंगोना नोङा नोंथां बेयो
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायाबोथ समा गोबावानो जाबाय एसे ओ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।